हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन हरनि गाहाम हामलनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ ओ आं नोंथांखौ ओ जि कल खालामनायनि गुबैयानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां
अ हागोन हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
औ अब्ला ओ नोंथाङा जि जोंनि जि बर'नि जि दोरोङारि ओंख्रि नोंथाङा बे दोरोङारि ओंख्रिनि बागै एबा एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे नोंथां।
औ
जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा गिबियावनो सेथि नाम्बाराव जोंनिया मा गोग्लैयो अनला आरो दाउ नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ अनला दाउ नाथाय अनला दाउखौ जोंनि बर' बर' सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगायावहाय गुबुन गुबुन रोखोमै जायो जोंनि जायगायावहाय माबायदि रो खोमै जायो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनि।
औ
गिबियावनो जोंहा अनला आरो दाउ नङा ओमबा अनलाखौ जानो थाखाय जोंना गिबियाव माइरं नांग्रोगौ जायो।
औ नंगौ थारैनो।
खौ जों मा खालामो गिबियावनो जोङो सोमनानै दोनो सोमनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो माइरंखौ एसे गुरै खालामो गोदोनि स समाव जों मा खालामोमोन माइरंखौ जों गुरै खालामखांनायनि उनावहाय दैखौ जों खेरखा बायदि बायदिफोराव जोङो फसरोमोन फसरनानै एसे गोरान खालामनानै जोङो मा खालामोमोन माने गोदोनि समावहाय उवालावहाय जों देनाय जायोमोन नङा ओमबा?
औ नंगौ थारैनो।
उवालाव देनानै जोङो बेखौ जोङो माने मिहि मिहि जोङो गुन्दै जों बानायनानै लायोमोन। दानि जोङो बरथमान गोनोखोआरि जेनबा जुगावहाय बा दानि प्रेजेन‌ सितुयेसनावहाय माखासे बर' नखर फोरावहाय फ्राय जों उवालखौनो जों नुनो मोनला बुंजायो दा बेनि सोलायै जों मा बायनाय जायो जों ग्रेनडार मेचिन जों बाहायो नङा होमबा माइरंखौ जोङो दानि जुगावहाय ग्रेनडाराव जोङो होगोरो होनानै जोङो दुहु दुहु खालामनानै लायो दा बेखौ खालाम खांनायनि उनाव जों मा खालामो जों जायजों जागोन जेनबा दाउ नङा होमबा? दाउ जोङो जेनबा दाउखौ जोङो सिथारनानै दै गुदुङाव जोङो सोमनानै जों मा खालामो गांखौ फुनानै जों एसे सावस्रोमनानै जों गोदानानै लायो दा गोदाखांनायनि उनावहाय जोङो जेनबा जों दाउखौ मोजां रोखोमै जों एवगोन माने एवखांनायनि उनावहाय जेब्ला दाउआ एसे मोनसि मोनसि जायो जों बांद्रायबो फोमोननाय जाया मानो होननानै बुङोबा जोंना टेस्टआ एसे बेलेग जायो नालाय दा बेनि थाखायनो जों मा खालामो एसे एव थ्रमनानै जोंङो मा खालामनाय जायो दै होनाय जायो दा दै खांनायनि उनावहाय जोङो अनलाखौहाय जानोखि जोङो देनानै लादोंमोन माइरं गुन्दै नङा ओमबा दा बेखौ जोङो मा खालामो ओंख्रियावहाय एसे एसे जों हरनाय जायो। बेजों लोगोसे जोङो खोस्लिखौ जोङो माने ओंख्रिखौ जों एरबाय थानाय जायो आरो माने सोमावबाय थानाय जायो आरो। दा सोमावनायनि जाहोनानो जाहैबाय। जों जमा खनसेल' हरोबा माने ओंख्रिया जोंना लाद्राखागोन। माने गथा गथा खागोन दा बेनि थाखायनो गथा दाखाथों बेनि थाखाय जोङो। खोस्लिजों माने सोमावबाय थायो आरोखि दा बेबायदि आरो दा सोमावखांनायनि उनावहाय जेब्ला ओंख्रिया जोंना पास मिनिट बा दस मिनिट जेब्ला मोननायनि सम फैगोन बा मोननायनि सिगां जों मा खालामनाय जायो खारै नङा ओमबा बर'आथ' जेनबा खारै जायो खिन्थु जायफोरा जेनबा टाउन सहराव संसार जानानै दं बर' फिसाफोर बिसोरो मा खालामो माने गुबुन मोनसे माने आइटेमखौ बाहायनाय जायो आरो जेखौ जोङो सदा होननानै जों मोनथियो नङा होमबा? खिन्थु गामि सिङावहाय जोंनिया मा खालामो खारैखौनो जोंना होनाय जायो आरोखि दा खारै होननानै बुङोबा जोंना खारैखौ जों मानिफ्राय बानायो होननानै बुङोबा गोदोनि समावहाय जों बांसिन फ्राय सेथि नाम्बाराव जों बेसर जिगाबनिफ्राय बानायनाय जायोमोन। खिन्थु दा बेजों लोगोसे जोंनिया दा गुबुन गुबुन जों बिफांनिफ्रायबो जों मोननो हायो। जेरखम जोंनिया दा थालिर बिफां नङा होमबा सिबिं बिफां बेसर बेजों लोगोसे ना मैथ्रु फिफां दा गुबुन गुबुन रोखोमनिफ्राय जों मा खालामो खारैखौ जों बानायनाय जायो दा बेखौ बोरै बानायनाय जायो होननानै बुङोबा जोङो जिगाबखौ जों फोराननानै थालिरनि बिफाङानो जाबा जों माबा मोनसे बेसर नङा होमबा। दा बेखौ जोङो एसे फो फोराननानै जों मा खालामो बेखौ जों गिबियाव सावनानै लायो। सावनानै जोङो बबेया खारै जागोन बेखौ जोङो सालिखांनानै। जों बेखौ दैजों लगायनानै जों लादार लाद्रार खालामनानै दोनो खारैखौहाय दा जेब्ला जों ओंख्रि संगोन बै दै बै लाद्रा खानानै थानाय जायनाखि लाद्रा खालामनानै दोननाय खारै नङा होमबा बेखौ जोङो दैजों सोरबाया दानि जुगाव एसे गोदान मदार्नावहाय जेनेबा साख्नि ओ साखिनिजों जेन'बा सरो बा सोरबाया सिस्रिजों सरबाय जेन'बा सिस्रिखौ मोजाङै सुनानै लाबनाय साफा खालामनानै बेजों सरनानै खारैखौ दैजों माने दैयावहाय माने माबा खालामनानै। फसरनानै आरो दैजों खसरनानै बेखौ मा खालामनाय जायो ओंख्रियाव हरनाय जायो आरो जोंना अनला ओंख्रियाव दा अनला ओंख्रिआ जेब्ला खारै हरगोन अब्ला जोंना गोजा जारेद जागोन नङा होमबा
औ नंगौ
दा बै गोजा जारेद जायोबा जेन'बा जोंना मा होनो खालाराबो मोजां जाबाय जानोबो जोंना। बुहुद गोथाव जायो। टेस्टि दा बे जेब्ला मोनहाम मोनहां जागोन जोंनिया गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन होयो। खिन्थु जोंनियावहाय मा खालामनाय जायो गंगार दुुनदिया होननानै बुङोना जेब्ला मोननोसै सम अब्ला जोंना गंगार दुनन्दियाखौ होनाय जायो आरोखि दा बेबायदि आरो। जोंनि जोंनि जायगायावहाय बेबायदि जायो अनलाजों दाउजोंखौहाय दा बेजों लोगोसे जों अनला खौ जों गुबुन गुबुन रोखोमैबो जों जानो हायो जेरेखम जों दा अनला मेवाइ नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे अनला बुङोबा बियो जोंनि बर'नि दोरोङारि जायनाखि जाग्रा खायद' बा ओंख्रिजों लोगोसे। दा जोंना मा मोनबाय जेन'बा बर'नि जिआइ टेकबो मोनबाय नङा होमबा
औ नंगौ
माने बर' बर'नि दधोरोङारि जाग्रा हिसाबै बेखौ जोङो माजों। माजों जायो माने अनला मेआइबो जों जायो अनलाजों बारसिखि बिबार जेन'बा बै गोखा गोखा बिबारनि थायोना नों ङा मोनथिखागोन बासिखि ओ बासिखि बारसिखि बिबारजों जायो बेजों लोगोसे जोंना मैथ्रु जायनाखि मैदुफुल होननानै बुङो बिदि बिबारजोंबो जों जायो बेबायदि आरो माने टेस्टआनो बेलेग जायो आरोखि बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे अनलाखौ जोङो मोनसे दोरोङारि हिसाबै बा जोङो माने मोनसे हाबायावबो जों बाहायनाय जायो जाय हाबाखौ जोङो हाथासुनि होननानै जों मोनथियो नङा होमबा हाथासुनियावबो जों मा खालामनाय जायो माने अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो आरोखि जोंनिया बेबायदि आरो
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननिथिं मा रोखोमै बा मा स्टाइलावहाय जेन'बा संनानै जायो अनला ओंख्रिखौ
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ नोंथाङानो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा जे जानो हागौ ओ जोंनिजों एसे बेलेगबो जानाय नङाबा एखे जानाय मानोना जोंहा जायगा लायै जायगा ओ जानायफोरा एसे बेलेग बेलेग एबा आलदा आलदा जायो नङा होमबा नोंथां औ बिबदिनो जोंहा जि अनलाखौ नोंथां बुंनाय बादिनो जोंहा अनलाखौ जोंहा देनो थाखाय एबा जोंहा अनला संनो थाखाय जोंहा गिबियाव माइरं नांग्रोग्रौ जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
औ आरो बिदिनो जोङो माइरंखौ माने सुनानै जोंहा सुखांनानै जोंहा माने दसे सम एबा राननो थाखाय जोङो दोननाय जायो नंगौ नंगौना नोंथां औ आरो नोंथां बुंनाय बायदि जोंहा ओ आथिखाल मुगायाव जोंहा दिंखि आरो उवाल बायदिया गैनो थांला नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो फ्राय बेबायदि ओ ग्रेन्डार मेसिन बायदिजोंनो माने जोंहा जे अनलानि थाखाय बानायनाय जि माइरं जायखौ जों सुना दोनदोंमोन नङा होमबा नोंथां औ बेखौ माने जोङो बे ग्राइन्डार मेसिनाव जोङो गुन्दै बानायनाय जायो आरो नोंथां औ आरो जोंहा नोंथाङा बुंनाय बायदि जे जोंहा अनलाजों दाउखौ माबायदि सङो होनदोंमोनना नोंथाङा औ दा बुंनो बुंनो थांब्ला जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि जाय बे अनलाजों दाउखौ बिब्दिनो स सङोमोन आरोना नोंथां जे नोंथाङासो दहाय बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां औ आरो जोंनि जायबो नोंथांमोननिथिंनि बायदिनो जोंनि जायबो अनलाखौ बेबायदिनो औवा मेवाइ एबा औवा गाजा बायदि आरो आङो मैखुन माने मासरुम जायजोंबो माने जानाय एबा जायो होननानै खोनादों आरो आं माने बेखौ माने मोनजाफेराखै आरोना बेनि टेस्टखौ माबैसा मोनो आरो बिनि बानाय नाय आयदाखौबो माने आङो एफाग्राब मोनथिया आरोना नोंथां
औ
औ आरो नोंथां जोंहा माने जि जोंनि जि अनला ओंख्रि एबा जि दोरोङारि ओंख्रि बेनि संनाय आयदेया माने जोंनि जि गोदोनिफ्राय माने आंनि बायदिब्ला माने गोबां सोलायदों आरोना नोंथां
औ औ
औ मानो होनोब्ला जोंहा जि गोदो जोंहा ओ जोंहा जि अनला ओंख्रिखौ माने जोंहा जे खारै होनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोंहा माने बेयाव खारै नालाय जोंहा माथ्र खारैल होनायखौ जों मानो नुनो मोनो होनबा जोंहा जि जोंहा जेनेबा अनलाजों जोंहा दाउ जानो गोनांबा जोंहा दानि जा आथिखाल मुगायाव जोंहा बेयाव ओ दाउखौ जोंहा थाव गुबैजों जोंहा एवफ्राम ग्रोनाय एबा मोनाम मोनफ्रामहांनाय बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ नाथाय जोंहा जि आगोलनि दिन एबा गोदोनि दिनाव माने बिब्दि दाउफोरखौ माने थाव गुबैजों एवा बालानो माने डाइरेक्टलि माबायाव ओ जि साराय दुंनायावनो माने होनानै ओरैनो एवफ्रामनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ मोनो
औ माने गोदोनि समाव माने जोंहा थाव गुबैखौ बाहायान मानो होनबा जोंहा खारै होनब्ला माने अनलि खारैखौल' माने बाहायोमोन आरो नोंथां।
औ औ
औ आरो थिग जोंहा बिब्दिनो बर'नि जि दोरोङारि ओंख्रियावथ' जोंहा गोबां दोङो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंहा स स सबाइजों साम' नङा ओमबा नोंथां औ आरो जोंहा नाफाम दङ। जायखौ जोङो बयबो मिथिखागौ नङा ओमबा नोंथां औ औ जायनि माने थावनाया गोबां गोथाव आरोना नोंथां।
औ औ
औ बेखौ माने जोङो जेनबा जोंनि जि जोंहा माने न'वाव बानायबा जोंनि खाथि खालायाव थानायनि आथि खालाव थानाय जि सुबुं एबा नखरफोर माने बिथांमोनाबो बयबो मोनथिखायो आरोना नोंथां माने बिथांलाहा माने नाफाम ओंख्रि संदों होननानै नङा ओमबा नोंथां?
औ औ औ
मानो होनब्ला जोंहा नाफामनि जि ओंखारनाय जि मोदोमनाय बि माने जोबोद मोजां आरोना माने जोबोद गोजाना लासै माने गोसारहैनानै ओ बयखौबो मिथियो होयो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा नाफाम बायनो होनबा जोंहा गिबियावनो ना नांगौ नङा ओमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंहा नाखौ माने ओ दैमा दैसा एबा बिलो बायदियाव गुरहैनानै ओ माने बेखौ सान्दुंआव फोराननायखौ नुनो मोनो आरो खायफाखौ आरो माने मा होनो बेखौ ओ अरावबो ओ हां स्रोनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ औ
औ आरो जोंहा ओ नाफामबानो जोंहा अखल जोंहा नाल' नङा जोंहा गोबां बायदि मुवाबो नांगौ जेरै जोंहा नाफाम बानायनो जोंहा जि थास' गोसोमनि जि देन्था एबा बुग्ला बायदिखौ नांगौ नङा ओमबा नोंथां?
औ औ
औ आरो बिनि अनगा माने ओ खुमब्रा खुमब्राखौबो माने होनाय नुनो मोन्दों आरो नोंथां। जोङा जि ओ थास' गोसोमनि जि देन्था एबा बुग्ला बारिखौ आरो ओइ ना जाय जिखौ जेखौ जों फोरानदोंमोन नङा ओमबा नोंथां औ
औ औ
बेखौ माने जोङो उवाल एबा दिंखियाव ओ मोजाङै देग्लिनानै जों बे खौ माने दोखो दोखो एबा गुन्दै बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
औ बेनि उनाव जों माने बेखौ ओ औवा हासुं एबा बायदि भयाम बायदियाव जों माने सोनानै बेखौ माने मोजाङै गोरायै खाथेना दोनो आरो नोंथां। औ जाहाथे माने बिनि जि ओंखारनाय जि गेस माने बेयो माने बाहेराव ओंखारोमोनि एबा जेनबा फिसा फिसा जि फिसा एम्फौ थाम्फै बायदिफोरा माने बे भयाम एबा औवा हासुं सिङाव हाबनो हायिनि थाखाय जों माने हाथुमना दोननाय जायो आरोना नोंथां औ आरो जोंहा बेखौ माने बेबायदि जोंहा हाथुमना दोननानै जोंहा दान मोनथाम एबा मोन